हेल' नोंथाङा खोनादोंना
अ हेलौ खोनादों
आं नोंजों दै माखासे ओंख्रिनि सावरायलायनो सान्दोंमोन
अ सावरायलायजागोन बर'नि ओंख्रिफोराथ' माने एकदम अनला ओंख्रि, सबाय ओंख्रि बेफोर थायो नों माखौ सावरायलायनो गोसो सावरायलायदो
अ अ माखासे ओंख्रि अनला सबाइ बेफोरखौ जोबोर मुख'जाथाव होननानै ओ बेफोर जाबाय मुख'जाथाव आं अनला ओंख्रिखौ जोबोर मोजां मोनो दिनै बेखौ सावरायजागोन नामा नोंथांजों
अ सावराय जागोन नंगौ नामा नोंथाङा इमान मोजां मोनो नामा अनला ओंख्रि जानो
औ अनलाया बर'नि मोनसे दोरोङारि गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोनहा जाबोनायाव ओंख्रि बेनिखायनो आंनि जोबोर फेभ्रेट बुंजायो फेभ्रेट बा मोजां मोननाय मोनसे ओंख्रि
गोदोनि आबौ आबैमोननि टाइमनि मा होनो अनला ओंख्रिफोरा आरो जुदायै गोथावसिन जायोमोन आरो नोंसालाय अनला ओंख्रिखौ बिथांमोनालाय अनला ओंख्रिखौ मा माजों जायो?
औ ओ जोंहाथ' ना बेदर बायदिजों बांसिनै जायो। मेवाइजोंबो जानाय जायो औवा मेवाइजों जों
अ औवा मेवाइजों अनलाजों दाउजों बिराद गोथाव जायोआनो
ओं जोबोरैनो गोथाव
अ आरो नार्जिजों हम नारजिजों अमाखौबो बहुद गोथाव मोनो आङो
औ नारजिजों अमायाथ' बर'नि मुख'जाथाव मोनसेे दिस
उम बहुद गोथाव माने जोंनि बर'नाव बहुद मोजां मोजां ओंख्रिफोर दङ आरो मा दंबावोमोन लायो ओंख्रि माखाव सबायाइजों दाउ आरो सबाइजों दाउ
औ बेबो मोनसे जोबोर फेभ्रेट बर' सुबुंफोरनि
अमायाथ' आरो मा होनो गासैनिबो फेभ्रेट जाखायो जोंनि अमा बेदर नङाबानो थानो हाया
औ बेथ' नंगौ अमा अमाजों जि जि बर'नि ओंख्रि सं गासिबो फेभरेट
औ आरो अमाजों औमा मेवाइजोंथ' आरो मा होनबावनो बेसेबा मिलुलायो जानायानो।
ओरैबायादि गोथाव ओंख्रि
औ नोंथां लोङालाय दिनै मा ओंख्रि संदों?
जोंहा बेनो अनलायानो
ए नोंगौ नामा ओमबालाय बिराद गोथावै जासिगोन दिनै नोंसा
औ बेनिखायनो साव बेनिखायनो दिनै सावरायलायनाया बेनि सायावनो जादों अनलानि सायावनो मानो ओंख्रियाबो अनलायानोखा
जोंहाना खिन्थु दिनै सबायजों दाउसो जोंहानि माबाया जोंहानि आबाया अनलाजों दाउ जोंहानि आबाया अन- अनलाजों दाव सबायजों दाउ नार्जिजों अमा बेफोरखौ बिराद गोथाव मोनो आरोना ओंखायनो माने जोंहाना बेफोरखौनो संबाय थानाय जायो।
औ औ मोजां
बिथांमोनहा मा मा ओं- मा होनांदोंमोनलाय नोंथाङा?
औ आं होननो नागिरदोंमोन जे मोनसे आथिखालाव आरो गोदोनि समनि संनायनि आयदा एसे फारागथि दंसै
औ गोदोहाय अनलाखौ उवालाव माइरंखौ उवालाव देयै देयै संनाय जायोमोन नाथाय दानिया बेखौ नुनाया खम जाबाय।
उवाल बिगियानारि माने एसेबां सुबुङा दावगाबाय जे गोबां दाजेम फोर दहुनबाय गोबां मेचन दिहुनबाय स' एसे एला फारागथिया नुजाखासिगोन
औ बिब्दिनो जाहैबाय आरो दानि जुगावलाय।
औ
ओ
एक्सुलि ओ जों ओ बर'नि जिमान जा जा ओंख्रिफोर दं गासैबो देहानि थाखाय मोजां।
औ जोंना आरो
जेरै खारदैनि जों बाहायो। खारदै बाहायो खारदैआथ' देहानि थाखाय जोबोद मोजां।
औ खारदाया देहानि थाखाय आं बिराद मोजां होननानै होनजागोन। आरो माइरंनि बाहायथिबो जायो। माइरङाथ' आरो मोजाङानो जाहैखाबाय।
औ जोंहा जेब्ला। बर'आव ओंखाम गोरलै जानाय जायोना। बिहायबोथ अनला ओंख्रैखौ बाहायनाय जायो
औ ओंखाम गोरलै जानायाव अनला नङाबानो जाखाया जोंहा अनला ओं ख्रियानो मेेन देस
औ औ
उम
गोदो गोदोनि गोदोनिफ्रायनो। सोलिबोबाय थानाय बे मोनसे नेमखान्थि बायदि जाबाय दा।
औ ओम आरो मालाबा सोरनिबा स्रादद' जायोबा मायोबा नारजि ओंख्रिनि गोनांथि जायो। नारजि ओंख्रियाबो बेबायदिनो नारजियाबो थाखायो। बेबायदिनो जोंनि ओंख्रिफोरा जेरावबो गोनांथि गोनांखा।
औ ओ देहानि थाखायबो मोजां गोथावबो जायो माने गोबां खाबुफोर दङ गोबां-
गोथावनि खोथाखौथ' बुंथ'नो नां नांला बिराद गोथाव जाखायो। अनलाजों दाउ होनबानो जोंहानिफोराथ' एकदम खुसि जालायो मालाबा। जुदि दिनै अनला ओंख्रि संदो‌ होनबा, सबाइ ओंख्रि संदों होनबा गोसोआनो खुसि जाजोबलायो जानो आथुर जालायो ओंखामखौ।
जोंहाबो बिब्दिनो।
उ बेबायदिनो आरो मा मा ओंख्रि दंबावोमोन लायो?
बर'आवथ' गोबां दं।
थाइगिरजों ना बेफोरखौलाय गोथाव मोनोना मोनो बिथाङालाय?
आं नाथाय बेखौ बांद्राय गोथाव मोना।
गोखै आंबो जानो बारा मोजां मोना मोननाया।
औ नाथाय मैथाजों ना नाया खिनतु ओ फेभरित बा मोजां मोननाय मोनै जे ओंख्रि
दा आरो गरमनि टाइमाव मैथाजों नायानोसै आरो बिराद गोथाव।
औ औ देहाखौ थाजिम खालामो थान्दा। खालामो
औ ओ दोन्नोसै नामा?
औ दिनै बेखिनिखौनो सावरायनायखौ फोजोबनोसै।
अ दे बिदिब्लालाय, गोजोन्थों।